औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां खोनादों ना आंनि रावखौ?
औ खोनादों नोंथां।
ओम नोंथाङा मानोबाफोर कल हरदोंमोन नामा आंनो?
औ नोंथाङा दा आंजों रायज्लायनो हागोन ना
हागोन नोंथाङां आङो दा ओरैनोसो दंखायो नोंथां नोंथाङा मा आयदानि सायाव सायावहाय रायज्लायनो होननानै कल खालामदों नोंथाङा रायज्लायनो हागोन जागोन दे नोंथाङा आङो दा ओरैनो फ्रियावनो दंखायो दे
आं दा नोंथांजों जोंनि बर'नि ओ संनानै जानाय ट्रेडिसनेल जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां नोंथाङा
हागोन नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां आयदाखौ खौनो सायख'ना लादों जोंनि बे बर'फ्रा मा माखासे दोरोङारि गियानजों संनानै जानाय जोंहा नेमखान्थि दङ थारैनो नोंथाङा मोजां आयदाखौनो सायख'ना लादों अब्ला नोंथाङानो ओ जागायजेनग्रोदो दे
औ औ नोंथां जोंना ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ जानाय लोंनाय होननानै बुङोबाथ' ओ जोंहा ओ जानाय गाहाय जानाय आदार होननानै बुङोबा जोंहा ओंखामखौनो ओंखाम ओंख्रि जानाय बेफोरखौनो मिथियो नोंथां आरो बेवहाय जोंहा ओंख्रियावहाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि बर' हारियाल' जाग्रा माखासे ओंख्रिफोर दङ बेफोर ओ बेफोर ओंख्रिफोरनि मादावहाय दङ जोंहा अनला ओंख्रि ओंख्रि नारजि नारजि ओंख्रि सबाय ओंख्रि बेफोरनो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा माखासे ओ मिथिंगाजों गोरोबनानै थाग्रा हारि हिसाबैहाय मि हाग्रानि मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो गोदोनिफ्रायनो जादों आरो बेफोर मैगं बेफोर मैगं थाइगंफोरनि मादावहाय जोंहा दङ ओ थास' आरो दंबावो जोंहा सिब्रु
दिंखिया ना
दिंखिया औ ओमफ्रायो ओ मैखुन ओम
नोंगौ नोंसां
अलदद
नंगौसा
औ ओमफ्रायो ओ मानिमुनि खिफि बेन्दों खेरा, दाबफिनि
नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो गोबां दंबावो आरो दा आङो जोंनि जि आइटेक मोननाय अनला आरो नारजि ओंख्रिनि बागै बुंसै नोंथां जोंहा जोंहा अनला ओंख्रि खौहाय मो जोंहा जियाय मोननाय मोनसे ओंख्रि अनला आरो नारजि बेजोंनो लोगोसे जोंहा नारजि ओंख्रियाबो जि आइ थेक मोननाय मोनसे ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ जोंहा ओ अनलाजों दाउजों दाउजों जायोबा बांसिन मिलायनाय खोनायो अजों हारदा अनलाजों दाउजों ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा मा मा नांगौ होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोंहा अन गुन्दै नांगौ आरो दाउजों सङोबा दाउ बेदर ओमफ्राय खारदैखौथ' नांखाथारगौ बेजोंनो लोगोसे जोंहा ओ सरासनस्रा ओंख्रि संनायाव जे जायफोरखौ होनाय जायो बेफोरखौनो जोङो होनाय जायो आरो जेरैहाय जेरैहाय दङ थाव, संख्रि, बानलु, हाल हालदै, जिरा मस्ला, हायजें, दुन‌ दिया, सामब्राम बेफोरनो आरो। जोंहा आरो नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ संनो नारजि ओंख्रिखौ जोंहा अमा बेदरजों बांसिन मिलायनाय मोनो नारजि ओं नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा मा मा नांगौ होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ फाथो बिलाइ गोरान आरो बेवहायबो नांगौ जोंहा खारदै आरो अमाजों सङोबा अमा बेदर आरो बिदिनो बिदिनो जोंहा बे सरासनस्रा ओंख्रि संनायाव जाय जायखौ बाहायो बेयावबो बेखौनो बाहायो आरो जेरैहाय बेनो हालदै संख्रि, बानलु, थाव, सामब्राम दुन्दिया, हाइजें बेफोरनो। दा जोंहा नारजि अमाखौ बोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बे फाथो बिलाइ गोरानखौहाय ओ माबाबा फुङावहाय संगोनबा मोनायाव मोनायावनो सोमनानै दोनखानाय जायो आरो जुदि बेलासियाव जानोबा फुंफ्राव सोमनानै दोनखाबबानो जाबाय। बेनि उनावहाय औ बेनि उनाव खौ बेखौहाय ओ सुनानै लाग्रोन ना सुनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय अराव खारदैखौहाय होनानै बेखौ गोदो हाबनाय जायो बिनि उनावहाय बियो रुइबा बेखौ सानाय जायो आरो उनावहाय अमा बेदरखौहाय एवनानै दोननाय बा अमा बेदरखौ एवनानै बेवहाय होनाय जायो आरो नारजियावहाय बिनि उनावहाय बेखौ दसे गोदौहोहाबो आरो फोमोननाय जायो आरो ओमफ्राय थावनायनि थाखाय जोंहा गोदौहोहाबनानै संख्रि साखिनाय जायो आरो माने थावनायनि थाखाय बे बेननिसिमनो नारजि ओंख्रि संनाया दा नों थां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
समाथ' दंबावो नोंथां आंनियावहाय बा मिनिट बाजिथाम सेकेणडल' जादोंं नोंथां
औ बा ओ सासेयावथ' बा मिनिटनो रायलायोना नोंथां?
नङा जि मिनिट रायज्लायनो मोनो नोंथां।
अ नोंजों आंजों ना? औ औ नोंथां दानिया नोंथाङा
ओ अब्ला आं बुंनोसै नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मा जोंनि बे बर' समाजाव माखासे दोरोङारि गियान जों माखासे ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय जोंङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ मा जोंङो आखा फाखा होननानै जोंङो बुंनो नांगोन अबे ओंख्रिखौ जों सङोब्ला जोंङो अ अबे खानाय बेदरखौ जोंङो अबे मैगंजों संनानै जायोब्ला जोंङो साबसिन गोथ गोथाव जायो बेफोरखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा मा जोबोद आखा फाखामोन बिनिनो बुंनांगोन जोंङो जेरैहाय जोंङो एन्जर बेदर एमबु बेदर आरो मोफौ बेदर ओ जों बेफोर बेदरखौ मानो जोङो बेफोरखौहाय अन्थाइ बाजाब फोरजोंहाय जोंङो सं नोरसिं बिलाइफोरजों जोङो संना जानायखौ जोङो नुनो मोनो। दे म जेरैहाय जोंङो बुंनांगोन जोंङो नोंथाङानो अनला ओंख्रिखौ बुंबाय जेरैहाय ए जोंङो गोदोनि समाव मा खालामोमोन बां बांसिन बर' सुबुंफ्रा मा ओ दानि बायदि मैगं थाइगंफ्रा एभेलेबेल नङैनि जाहोनाव मा जे जोंङो नोंथाङा अनला ओंख्रि होनदोंनि बेनि सोलाय जोंङो मा ओंख्रि संनायखौनो जोंङो नुबावो एंखुर ओंख्रि एंखुर ओंख्रियाबो मानि बर'निनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि संजानाय बेयो बेखौ मा खालामो बे माइरंखौनो सोमनानै जोंङो
औ नोंथां
बे माइरं माइरंखौनो जोंङो खारै खारै संख्रि जोंङो बेफोर होनानैनो बे एंखुर ओंख्रिखौ संनाय जायोमोन आरो बेफोरावहाय गोथावसिन जानो थाखाय सोरबा बा सोरबा मा खालामो बासकिया बासिखा बिबार होनना बुङा जोंङो बे बिबारखौ बिबारखौ होनाय जायो आरो सोरबाबा मा खुमब्रा ओ खुमब्रा नंङाबा जे थाइबेंनि जे बिलाइ गोरलै बेफोरखौ होनानै जोङो खाथो खाथो गोथाव जानायनि थाखाय जोङो बेखौ संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन।
औथ
हायो जे ओ सबायजों साम' संनानै जानाय। जोङो सिगाङावनो जोङो साम'जों सबाय संना जानोब्ला जोङो साम'खौ जोङो नागिरनानै लाबोग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ साम'खौ जोङो बिनि दाखोनखौ जोङो एरख'नांगोन आरो बिनि ओ गेजेर बाहागोखौ जोङो ससे दानस'नांगोन। दानस'खांनायनि उनाव जोङो बेखौ साफा सुनानै लागोन सुखांनायनि उनावसो जोंङो ओंख्रि संनो थाखाय जोंङो बेखौ लाहार फाहार खालामो ए जोंङो जेब्लानाखि जोंङो सबाइ ओंख्रि जोंङो दोरोङारि सबाइ ओंख्रि संनाय समावहाय जोंङो मा खालामोमोन गोदोनि सम समावहाय जोंङो बांसिन थावफोरखौ जोंङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन। बिसोरो मा खालामोम खारैजोंनो रुखबनानै रुदबनानै एबा ओ सबाय खारै होनानै खेबसेनो रुनानै लानानै बिसोरो बिथांमोनहा मा खालामोन बेयाव आरो मो मोजांथार गोथाव जानो थाखाय मिलौहाब लायनाय गोथाव जानो थाखाय बिसोरो मा गंगार दुन्दिया बाहायोमोन। बेफोरबायदि ओ माखासे गियानजोंहाय जोंङो संना जानायखौ जों नुनो मोनो। जोङो संना जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथाम आयदायाव जोङो राननो हायो जेरैहाय लाव लाव संना जानाय ओ सिथेब सिथेब संना जानाय आरो मेनानै जानाय जोंहा मेना मेना जानायाबो जोंहा मोनसे ओ माखासे बर'नि मोनसे दोरोङारि जोङो ओंख्रि संनानै जानाय होननानै बुंनो हायो। जेरैहाय जोङो ना नाफोरखौ जोङो थाल-थालिर लायावहाय संख्रि बानलु होनानै जोङो बेखौहाय आरामै अराव अरखिफ्राव मेनानै जानाय। जोङो बेफोरबायदि नुनो मोनो दिनैहाय बेफोरबायदि संना जानायखौ जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोङो माने बाख्नायनो नांगोन आरो जोङो। बिसोरखौ ख खम नङा गेजेर नङा होननानै बुंनो नांगोन मानो होनोबा बिथांमोना अबे ओंख्रिखौ बबे मैगंफोरजों संनानै जायोब्ला मानो गोथाव जागोन बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो बेनिखायनो नोंथां जोङो बुंनो हायो। आरो जोङो जोंनि बर'निनो जे ओ जियाइटेक मोननाय नाफाम जों बे नाफामखौबो मा खालामो सिगांनो ना गोरानफोरखौ जोङो ओ जगार खालामनानै जोङो बेफोर खौ मा खालामो जोङो थास' देन्था जे थास'नि गोसोम सोरबा बे थास-थास' देथा गैयाबा जोङो दु दालि गांखंफोर जों देनाय खौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेवहाय जोङो खा-खारै एसे होनानै जोङो बेखौहाय मा खालामो औवा हासुंखौ जोङो ससे दानस'नानै जोङो बेवहायनो थुम थुम नारसोमनानै दोननानै जों लाइफोरजोंनो जोङो ओ दोननाय जायो नारसोनानै। आरो जों बेखौ ओ दानसे खावसेहालागै नङाबा सोरबाबा बोसोरसे बोसोरनै बिदि दोननानै जोङो नाफामखौ जोङो ओ ओरैनो बाथोनबो सावनानै जानाय आरो जेरैहाय जोङो थास' खिलिफोरजोंहाय जोङो संना जानाय जोङो बेफोरबायदि नुनो मोनो दिनैहाय जोङो नोंथाङा जोङो जोंनि संना जानायफोरखौ जोङो बे दसे समावहाय जोङो बुंना फोजोबनो हाया। बिनिखायनो जोंना समा जानानै फैबाय नोंथां बेनिखायनो ओ नोंथां बे गुसुं समाव नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों । ओ अब्ला गोजोनदोंसैना गोजोनदोंसै नोंथां।
आंबो नोंथांजों रायजलायनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। उननि समाव लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय नोंथां।
नोंगौ थारैनो नोंथां दे अब्ला बिदिब्ला नोंथां दे। गोजोनथों।